हेलौ औ नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङ नोंथां।
औ नोंथां आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
औ नोंथाङा दा जिरायनानै दङब्ला? नोंथांनि सायाव आं मोनसे आयदानिसायाव ओ फोरमायनो सानदों नोंथाङा गिबियावनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रो ओ बरफोरा माबोरै? सङो जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो होदो नोंथाङा
औ नोंथां नंगौ दा जोंनाथ बर हारिया जानाय लोंनाय होनबा जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना बर हारिया बायदि बायदि जेरै जाग्राफोर दङ बिसोरनि दोरोङारि जाग्राफोर नोंथां जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै सबायजों सामफोरखौबो जोंना गोदोनिफ्रायनो जोङो दोरोङारि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबैबो जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना सबायजों जोङो दाउ सबायजों अमा आरो जोङो बायदिसिना जोङो मैथाजों ना बायदिसिना दङ जोंनिया अनला अनलाजों जोंना बायदिसिना औवा मेवाइ अनलाजों लाथा औ औवाजों औवा अनला खारैजों जोङो दाउ बेदरखौबो दाउ बेदरखौबो जानाय नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबोथ जोंना गोबां बायदिसिना जाग्राफोर दंबावो आरो। नोंथां जेरै आं नोंथांनो फोरमायनो सान जेरै नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथां जेरै जोंना अनलाजों जोङो दाउ खौ माबायदि जानाय जायो होनब्ला नोंथां जोङो गिबियावनो जोङो अनलाजों दाउ जानो थाखाय जोङो अनला अनला माने जोङो माइरंखौ जोङो एसे गोबाव सोमना दोननांगोन आरो नोंथां जाहाथे बै बै माइरङा जोंना गुरै जायो आरो गुरै जाब्ला जों बेखौ बेनि दैखौ जोङो खिरखा नङाब्ला जोङो बायदिसिना बायदिसिना जोङो आइजेंआव नानै बिनि दैखौ ज स होनांगोन आरो नोंथां जे जों बै आइजेंनि दैखौ माइरं दैखौ जों सर होयो अब्ला बेखौ जोङो देनांगौ जायो देनो थाखाय जोङो बायदिसिना देग्रा जेरै थबसि नङाब्ला जोङो बायदि बायदि जोङो मिक्सार मिसिनफोरावबो जों देनो हायो आरो नोंथां नङाब्ला जोङो दिंखिफोरावबो दैयो बेनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना देग्राफोराव देनानै बैखौ जोङो गुन्दै गुन्दै खालामना लाग्रोनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामना लायो अब्ला जोंना संनो थाखाय जोङो साराय साराय गंसेयाव जोङो दै दैखौ जोङो गोदौ होनानै जोङो बैयाव बायदिसिना जेरै संख्रि होनानै जोङो नङाब्ला बेनि उनाव फानलुफोरखौबो होग्रोनांगोन नोंथां बेनि उनाव जोङो बै देना लानाय अन गुन्दैखौ जों बेयाव होनांगौ होननानै जोङो एसे गोबाव गोदौ होबाय जानांगोन जाहाथे बिनि बियो दैजों गोरोबफानानै जोंना गथा जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौ गोदौ होनांगोन बेनि उनाव जोङो जेब्ला जोङो गोदौहोबाय थायो अब्ला जोङो बेनि उनाव जोङो खारै रोसि खारै रोसिखौ जोङो बेयाव होनांगोन आरो नोंथां जाहाथे जोंना गोदोनिफ्रायनो जोङो बेबादि जाबोगासिनो दंमोन आरो नोंथां बेनि थाखायनो जों खारै खारहैायोब्ला जोंना गाबाबो एसे सोलायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना दाउ बेदर दाउ बेदरखौथ जों गोबां जायगाफोरावनो मोनो आरो नोंथां जेरै होनोब्ला जोङो हाथाय बाजार नङाब्ला जोङो हा नफोरावबो जों गोबां दाउफोरखौ जोङो फिसियो बेनिफ्रायनो जोङो दाउ बेदरफोरखौ जोङो गोदाना लाग्रोनांगोन गोदाना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सुावनांगोन सुखांनायनि उनाव जोङो एसे एवफ्रनांगोन आरो नों थां थावजों जाहाथे बियो मोदोम बेनि बेनि अनगायैबो जोंना बेयो बाहाय मोनो आरो नोंथां बे उनाव जोङो बै दाउखौ जोङो बै संनायाव जोङो होनानै एसे गोबाव जोङो गोदौ होबाय थ थानांगोन बेनि उनाव जोङो बायदिसिना मस्ला जाब्रां नङाब्ला जोङो बेनि उनाव सामब्राम गुफुर बायदि बायदि होनानै जोङो बेखौ गोदौहोबाय थानांगोन जाहाथे बिनि दाउ बेदरा दाउ बेदरा जोंना रुइनानै जोंना मोनो। बेनि थाखायनो जों बेखौ गोबौयै जोङो खोबना दोननांगोन। बेनि उनाव जोंना जेब्ला जानो थाखाय जोंना जायो अब्ला जों बेखौ खांनानै जोङो ओंखामजों नङाब्ला जोङो बायदिसिना जों ङो खुगाजोंबो जानायखौ नुयो आरो नोंथां जोङो रुटिफोरजोंबो जायो आरो नोंथां अनलाखौ बेनि अनगायैबो जोंना गोबां आं गोबां जाग्राफोर दंबावो जेरै नारजि नारजिजों अमा बेदरखौ बुजायो आरो नोंथां गोबां बायदि बायदि जाग्राफोर जेरै नारजि नारजि जोङो नारजिखौ जोङो माबाय बिदि बानायो जोङो माबादि बानायो होनब्ला नोंथाङा एसे नारजिखौ माबायदि जोङो अमा बेदरजोंं जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ जोङो नारजि नारजिखौथ जोङो फाथो बिलाइनिफ्रायसो बानायो नङा होनब्ला
नोंगौ नोंथां नोंगौ
फाथोखौ जों गोबां जायगानिफ्रायबो मोनो जों फाथोखौ न'आवबो फोनो हायो आरो जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो बे फाथोनि बिलाइखौनो नारजि बानायो जोङो फाथोनि बिलाइखौ जोङो फोराननानै बेखौ बेयो राननानै गोसोम जायोब्ला जों बेखौ पेकेट एबा थे ओ पेकेट एब एबा मनाफोराव सोनानै दोनो मोजाङै खाथुमनानै जोङो नारजिखौ संनो थाखाय जोङो बे जि गोरान बेखौ जोङो संख्रै संख्रै संख्रि होनाय दैयाव दसे गोबौ सोमनानै दोनो आरोना नों
नंगौ नथां नंगौ
बेनि उनाव जों बेखौ बे दैजों मोजाङै सेग्लिनानै सुग्रोननानै लायो बेनि उनाव जोङो बे नारजिखौ खारै जों नारजियै खारैै होग्रोयो आरो आरो बेयो जोंनिया मोजाङै बाइ गेब्लेयोब्ला जों बेखौ बेवहाय जोङो दै होनाय जायो
नंगौ नंगौ
दै दै होखांनानै जों बेखौ दसे गोदौहोनाय जायो गुबुन फारसेथिं जोङो अमा बेदरखौ हाथाय बाजारनिफ्रायबो हाथाय बाजारनिफ्राय मोनो आरो
नंगौ
ओ हाथाय बाजारनि फ्राय लाबोनानै जों बेखौ मोजाङै सुग्रोना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जों बेखौ एवनो थाखाय साराय साराय गंसे नांगोन ओ नांगौ जायो जोंनो
नंगौ नोंथां नंगौ
गिबियावनो सारायाव थाव एसे होग्रोनानै लाग्रोगोन बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लायो जों अमा बेदर एवफ्रामनायाव ओ थाव मस्ला मसलि नोङो होग्रोनानैबो लानो हायो आरो बे बे गोदौबाय थानाय नारजियाव जोङो होनाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव जों बावहाय संख्रि बानलु ओ ओ सामब्राम गुफुर बायदिसिना मस्लाफोर होनाय जायो। आरो जोङो दसे दसे गोबाव ओ गोदौहोनो थाखाय खोबनानै दोनो जाहाथे जोंनिया मेगङा मोजां मोजाङै मोनो आरो जानायाव एसे मोजां गोथावै गोथाव जायो ओ जोङो दसे ओ बेखौ दसे मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनावनो जोंनिया बे नारजि आरो अमाया जानो ओ नारजि आरो अमाया जानो थाखाय थियारि जायो आरो ना नोंथां। ओ जोङो नारजि अमा खौ बांसिन ओंखामजों ओंखामजों जानायखौ नुनो मोनो आरो ओंखामजों जानाया बांसिन मोजां जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो जोङो नारजि अमाखौ संनाय जायो आरोना ओ नोंथां नोंथाङा दा सामु आरो सबाय आरो सामुखौ माबोरै बानायो एबा माबोरै सङो आरो साम'खौ बबे बबेनि बबे बबेनिफ्राय मोनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन दा जोंनाथ' सामु जों जोङो सबायजों संनो गोनांब्लाथ' जोङो सामुखौ जोनो नांगौ आरो नोंथां। सामुखौ जोङो जेराव मोनो होनब्ला जोङो जेरै दंग' बिलो नङाब्ला जों हाखर नङाब्ला जोङो बायदिसिना जोङो दुब्लि फोथाराव जेराव जोंहा गोथौ जाना दै थायो बेफोरबायदियाव जोङो सामुखौ मोननो हायो आरो रोंथां नङाब्ला जोङो दुब्लि हा बेफार फालांगिफोरा जेब्ला हाथाय बाजारफोराव फाननो लाङो अब्लाबो जोङो बै साम'खौ मोननो हाया नोंथां जेब्ला जोङो साम'खौ सामुखौ जोङो लाना फैयो लाना फैनानै जोङो बेखौ सानसे नङाब्ला जोङो साननै सोमना दोनो आरो नोंथां जाहाथे बेनि बिजानुफोरा खारो बेनि उनाव जोङो साननै दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बायदिसिना जोङो गोखै जेरै थाइ ओ थाइ थाइगिर बायदि बायदि जोङो हुना हुनांगौ जायो नोंथां नङाब्ला जोङो गाज्रिफोर जोंबो बेखौ हुनांगौ जादों
औ औ
बेनि उनाव जोङो बेखौ हुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सुना लाग्रोनांगोन ना नों थां बेनि उनाव बेनि खुगायाव थानाय जोङो दाखोन दाखोनखौबो जोङो गारनांगोन बेनि उनाव बेनि उननि लानजाय बाहागो बेखौबो जोङो दाननानै गारनांगोन आरो नों थां बेनि उनाव जोङो गारखां गारब्ला बे उनाव जोंखौ बेखौ मोजाङै खेबसे सुबोबावनांगोन सुखांनायनि उनाव जों बेखौ एसे एवफ्रामना लानांगोन आरो नोंथां जाहाथे बेनि हासाम सिंनि मोदोम बाहागा जोंना एसे थाव हाबनाय जोंना मोनो बेनि था खायनो बेनि उनाव जोंना सबाय सबायखौथ' जोङो बायदिसिना हाथाय दखान बायदिसिनायाव जोङो मोनखायो आरो नों थां नङाब्लाथ' जोङो बायदि जोङो आबाद मावनानैबो जोङो सबायखौ मोनो। बायदिसिना जोङो जेरै दुब्लि बोथाराव आबाद मावो सबायाइनि बेफोरावबो जोङो सबायखौ मोननो हायो नोंथां बेनि जों बै सबाय खौ लाना फैनानै जोङो बेखौ मोजाङै दैयाव सोमनानै जोङो बेखौ बेनि बिगुरखौ जोङो मोजाङै बासिना लाग्रोनां ना थां जेब्ला जोङो बायसिना लाखाङो अब्ला जों बेखौ सारायाव एसे एवफ्राम लायो जाहाथे बेनि एवफ्र्रानब्ला जोंना मोदोमनाय जाया नोंथां मोदोमब्ला जोङो बेखौ
सारायाव दै दै होनानै जोङो बै एवान एवफ्रानालाय सबायाइखौ जों बेयाव होनांगौ आरो होखांनानै जोङो होखांनानै जोङो बेयाव एसे गोबाव जोङो बेखौ जोङो रुइ होनांगोन रुयैखांनायनि उनाव जोङो बेयाव
जोंनि बर' हारिनियानो बानायनाय जेरै गोदोनिफ्रायनो जोङो जाबोबाय थानाय खारै खारैखौ जों बेयाव होनांगोन आरो नोंथां खारैखौ होखांबा जोङो जोंना गाबाबो एसे सोलायो आरो सोलायोब्ला जोङो बेयो गुन्दै गुन्दै जालाङो आरो नोंथां गुन्दै गुन्दै जालाङोब्ला गुन्दै गुन्दै जालांब्ला जोंना बै सामुफ्राव ना दोननायखौ जोङो होनांगोन आरो नोंथां सामुएवफ्राननाय सामु एवफ्रानानै दोननायखौ जों बेयाव होनानै जों बायदिसिना जोंनो मस्ला संख्रै फाललु जाब्रां बाय बायदिसिना खासिथारि बायदिसिनाखौ जोङो होनानै बेगखौ जोङो गोदौ होबाय थागोन गोदौ होबाय थानायनि उनाव जोंना जेब्ला जानो थाखाय रेडि जायो आरो जोंना दैफोरा रानलांनानै जोंना एसे गथा जायो अब्ला जोङो बै ओंख्रिखौ जोङो जानाय जायो थां बेफोरबायदिनो जोङो बै सबायाइ साम' बेफोरखौ जोङो न'आवनो बायनानै जायो आरो थां नङाब्लाथ' नोंना बायदिसिना दं दखान फोरावबो आथिखालाव बर' बर' हारिया बानायनाय दखान हटेल बायदिसिनायाव जोङो बै साम' सबायाइखौ जोङो मोनजायो बेनि बेनि साय साबसिन जोङो न'आव बानायना जानायानो जोंना मोजां आरो
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां सम सम माबोरै एसे थौबाय दोनथ'लायदो होनब न' नोंथां गोजोनथों नोंथां औ